औ। औ नों नोंथाङा नोंथांनियाव आङो नोंथाङा जुदि फ्रि दोङोबा ओ मोनसे कुइसन लानानैसो फैदोंमोन मोनसे सोंथि लानानैसो फैदोंमोन नोंथां।
औ औ।
औ नोंथाङा गोथां मैगंनि बासि उम बागै एसे फोरमायनो
औ हेलौ। खोनादोंना
औ औ ओ गोथां मैगं होननानै बुङोब्लाथ' गोथां मैगंखौ जों गासैबो बर' हारि बा ओ गासै हारियानो जायो। बेनि गेजेरावनो जोंनि बर' हारियाबो गोथां मैगंखौ ओ जानायखौ जों गोबाङैनो नुनो मोनो। गोथां मैगं जानाया जोंनि ओ गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम गोबां रोखोमनि ओ उम गोबां गोथां मैगं जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ गोथां मैगं होननानै बुङोब्लाथ' जों गिबियावनो ओ दैज ओ मेसें बोथोराव जोंनि बर' हारिफोरा ओ लाइ लाफा ओइ बेफोरबायदि पालें सुखा ओ गोबां रोखोमनि बुथा ओ बेफोरखौ जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो दुन्दिया बेफोरबादिनो जों गोथां मैगंखौ जानायखौ नुनो मोनदो। बेनि अनगायैबो जों गोथां मैगं ओ हाग्रानिफ्रायबो गोबां